औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं
आङो दायो ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां
अ बिदिब्ला नोंथां नोंथाङा आंनो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनायाव दसे सम बाहागो लाफानो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन दे नोंथां
बिदिब्ला नोंथां
दे
बर'नि दोरोङारि ओंख्रि बे ओंख्रिनि बिनि सायाव नोंथांजों सावरायनो होननानै सानदों। बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जों गिबियावनो बुंनो हायो। सबाय साम' अनला दाउ बा ना फामजों थास' बिसं बा बिथ'राइ। आरो बेनि अनगायैबो जोंनिया केेर आरो बैफोर मैगंफोरखौनो जों बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुंनो।
औ औ नंगौ नंगौ।
बिदिब्ला नोंथां नोंथांनिफ्रायनो आं मिथिनो लुबैयो नोंथांमोननि ओनसोलाव
औ
अनला बा दाउआ बै अनला मैगंफोरखौ माबोरै संना बिथाङा बिनि सायाव गुवारै फोरमायथिनो हागोन ना?
औ हागोन हानायालाय दा अनलाजों दाउजों होननानै बुङोब्ला अनलाखौ दा आंबो एसेबां अनला ओंख्रि संनायनि सायाव एसेबां रोंगौथि गैया मानोना जोंहा न'खराव आं संनाय जाया नालाय दा मिथिनो मोननाय बायदिब्ला अनलाखौ खारैजों सङो होननानै मिथियो दा माने आं संनायबो जाया नालाय दा जोंहा बिमा दङ बिमायानो सङो नालाय दा आं बिसोरनि संनाय खौनो जायो आरो दा बेखायनो आङो अनला ओंख्रि संनायनि सायाव एसेबां माने गियानबो गैजोबा आरो थेवब्लाबो आङो मिथिगौ जे अनला ओंख्रिखौ खारैजों सङो होननानै मिथियो आरो। गिबियाव माइरं खौ सोमो माइरं खौ सोमनानै जेब्ला माइरंआ गिसि जायो। अब्ला माइरंखौ देनानै अन गुन्दै खालामनानै लानाय जायो बेनिफ्राय जेब्ला बेदरखौ एवगोन बेदरखौ एवखांनानै जेब्लानाखि दै होबाय दै होनानै जेब्ला अनला होनो गोनां जायो अब्ला बै अन गुन्दैखौ गलायनानै अनला ओंख्रि संनाय जायो होननानै आं मिथियो आरो। नाथाय आंनो एसेबां अनला ओंख्रि संनायनि सायाव बारा गियान गैजोबा आरो नोंथां दा बेनि सायाव नोंथाङानो गुवारै फोरमायना होयोब्ला आंबो नोंथांनिफ्रायनो माने मिथिनानै लानो हागोनखौ आङो आसा खालामदों आरो।
नोंगौ नोंथां।
हेल' नोंथाङा खोनादों ना?
अनला ओंख्रि खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों दे औ बुंनाय नोंथां।
बिदिब्ला नोंथां नोंथांनो ओ ओ आं आं संनाय बा आं मिथिनाय अनला ओंख्रिनि सायाव अनला ओंख्रि बोरै सङो बेनि सायाव नोंथांनो फोरमायनो नाजागोन । जानि ओ गिबियावनो जोंनो अनला ओंख्रि संनो थाखाय ओ आलुवा माइरंनि गोनांथि जायो होननानै ओ जों बुंनांगोन आरो बे आलुवा माइरंखौ ओ अनला देनो थाखाय जों से घन्टासो जों दैयाव सोमनानै दोननाय जायो ओ जाहाथे बे माइरंआ ओ रुइयो बा गुरै जायो देनाय समाव थाबै ओ गेब्लेयो होननानै गेब्लेयो बिनि ओ बेलेग ओ मा माइरंखौ बा आलुवा माइरंखौ जों सोमनानै दोनो आरो जेब्ला ओ देनो लागा जायो अब्ला बे माइरंखौ जों बोखांनानै दै फसरनायखौ नुनो मोनो । आरो दै फसर खांनायनि उनाव जों बे ओ माइरंखौ दिंखि बा उवाल बा थफसि ओ बैफोराव देनानै अन गुन्दै खालामनायखौ नुनो मोनो । नाथाय आथिखालाव उवाल बा थफसि बा दिंखि बैफोराव सौनायनि अनगायैबो ओ बायदि रोखोमनि मेसिन ओंखारनायलाय बैफोर मेसिनफ्राव जों गुन्दै खालामनाय ओ गुन्दै खालामनानै अनला ओंख्रि सं संनाय बेफोरखौबो जों नुनो मोनो अनला ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जों गिबियावनो अनला मैगंखौ ओ दाउजों संनायनि अनगायैबो ओ गुबुन हाग्रानि मैगं जेरै गाम्बारि बिबार बा फारं खान्दाय बिबार बा सेपालि बिबार मोदोमफुल गोरलैनि बिबार बा मोदोमबुल बिजौ बा थाइबें बिलाइ गोरलै बेफोरबायदि गोखा मैगं बा नारजि गोरान बेैफोरखौ सिफ्लेनानै अनला संनायखौ जों नुनो मोनो। अमा बेदरजोंबो जों जानायखौ नुनोबा मेवाइजोंबो जों अनलाखौ जानायखौ नुनो मोनो बायदि रोखोम। रोखोमनि मैगंजों जों अनलाखौ संनानै जानाय जोंनि बर' समाजाव नुनो मोनो। गिबियावनो जोङो दाउजों अनलाखौ सङोब्ला आ दाउ दाउखौ जों एवफ्रामनानै थाव गुबै जों एव फ्रामनानै लाग्रोयो आरो बेनि उनावहाय जों दै होयो नांगौ बिबांनि बेनि उनावहाय देखानानै लानाय अन गुन्दैखौ जेब्ला दैया गोदौवो अब्ला आ गुबुन गुबुन आदबै अनला खौ हरनायनिबो नेम दं होननानै बा खोनानो मोनदों। सोरबा सोरबाबा दैजों। बे अन गुन्दैखौ गलायनानै हरो आरो सोरबा सोरबाबा। गोरानैनो अन गुन्दैखौ सारसोनानै होयो होननानै खोनानो मोनदों नाथाय आं आंनि बायदिब्ला आं सानो अन गुन्दैखौ जों दैयाव गलायनानै हरोब्ला अनला ओंख्रि संनायाव मोजांसिन खाबु जायो होननानै मानो होनोब्ला अन गुन्दै गोरानै हरोब्ला बेवहाय बे अन गुन्दैया फिथर खानायनि चान्स थायो। बिनिखायनो। आंनि मिथिनायाव अन गुन्दैखौ दैजों लगायनानै होस'नोब्ला मोजांसिन जायो होननानै सानो आरो बेबायदिनो आथिखालाव अनला ओंख्रिखौ मोदोमफ्रु बा गोथावसिन खालामो। थाखाय बाजारनिफ्राय मोननाय गोबां मस्ला मस्लि बैफोर मस्ला मस्लिफोरखौ बाहायनानै संनाय जों नुनो मोनो आरो जेब्ला मोननो लागा सम जायो अब्ला बे टाइमावहाय जोंनिया बर'फोरनिया मिलौहोनो थाखाय खारदै बे खारदैखौबो होसननाय खौ जों नुनो मोनो खारदै होननानै बुङोब्ला जों जायखौ जों थालिर फस्ला बिफांनिफ्राय बानायनाय खौ नुनो मोनो आरो गुबुन फारसेथिं जों बेसरनि बा सिबिं थारानि बा सबायधारानि बैफोरबायदि थाराफोरखौ सावनानै हांगार बानायनानै दैजों सिथुमनानै जों गथा महराव दोनो आरो जेब्लानो नांगौ जानाय ओंख्रि बैफोर ओंख्रियाव बे खारदैखौ फस'रनानै होनायखौ नुनो मोनो । ओ खारदै होयोब्ला जों ओंख्रिखौ ओ गोथावसिन बा मिलौनाय जायो होननानै साननो हायो बा बुंनो हायो । बेनिखायनो ओ बर' फ्रा ओ खारदैखौ ओ बाहायो ओ बेबायदि बिदिनो आरो ओ थामजि बा ब्रैजि मिनिट एबा बाजि मिनिटनि गेजेरावनो अनला ओंख्रिखौ ओ फोमोननाय जायो । आरो अनलाखौ ओ जेब्ला अन गुन्दै हरनाय जायोब्ला अन होनाय जायो अब्ला बे टाइमावहाय जों अनला ओंख्रिखौ ओ दाखोन खोबनानै संनाय जाया ओ मानो होनोब्ला दाखोन खोबनानै सङोब्ला बे अनलाया गोदैयो बा ओंखामनि महर लायो होननानै फोथायो बेनिखायनो ओ बे अनला ओंख्रिखौ ओ जों दाखोन खोबा लासिनो संनायखौ ओ नुनो मोनो आरो बे अनला ओंख्रि जों गोबां बर'नि माखासे माखासे फोरबोफोराव बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरै जों हाबा बा हाथासुनि आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन ओ फुजा ओ बायदिफोराव जों बाहायनायखौ नुनो मोनो । ओ बिदिब्ला नोंथां ओ बिथांमोननि ओनसोलाव ओ बर'नि हाथासुनि हाबा बे हाबायाव ओ अनलाखौ मा रोखोमै संनाय जायो आरो बे अनलायाव ओ बे अनलाया मा गाबनि जायो नोंथाङा एसे फोरमायथिनो हागोन नामा?
दा जोंनिथिं हाथासुनि होननाय सिस्टेमा जोंनिथिंजाय गैफेरैलाय आङो माने उन्दैनिफ्रायनो आङो दिनैसिम नुफेरबोयैलाय माने हाथासुनिनि होननायखौ आं नुफेरैखाय माने । मिथिया आरोना नोंथां । माने आं उन्दैनिफ्रायनो माने मोनबोफेराखै नालाय । बेखायनो हाथासुनिनि सोमोन्दै आङो मिथिया आरो नोंथां ।
अ बिदिब्ला नों नोंथां आं नोंथांनो हाथासुनि हाबानि सोमोन्दैबो ओ फंनैसो ओ ओ खोन्थानो नाजानि हाथासुनि हाबा होननानै बुङोब्ला जों ओ जोंनि बर' समाजाव मोननै रोखोमनि हाबा जानायखौ नुनो मोनो ओ हाबा गोलाव बा हाबा गिदिर आरो नङाब्ला जों हाथासुनि हाबा होननानै बुंनाय जायो नैथि हाबाखौ ओ बे हाथासुनि हाबायाव ओ हिन्जाव गोदान बा खैना गोदाना ओ गावनो खुद गावनि ओ आखाइजों बे अनला ओंख्रिखौ देनानै संनाय ओ बेखौ जों नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव आरो बे हाथासुनिनि हाथासुनियाव संनाय अनला ओंख्रि ओ बे अनला ओंख्रियाव ओ हाल होनाय जाया बेखौ गुफुरैनो संनाय जायो ओ आरो ओ बेवहाय ओ बेवहाय जोङो ओ दाउला बा दाउजो ओ बे मानै रोखोमनि दाउखौ होनानै बे अनला ओंख्रिखौ ओ संनाय जायो आरो बेबायदिनो ओ हाथासुनि हाबाया जोबनानै थाङो
अ उम
ओ बेखिनियानो नोंथां बिदिब्ला नोंथां जों बर'नि दोरोङारि ओ आयदानि आयदा जानाय अनला ओंख्रिनि सायाव सावरायनाय ओ हाबाफारिखौ फोजोबनोसै नामा?
औ औ आङो नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय दा नोंथांनिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर जासिहरनाय थाबाय
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो